हेलौ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
मा खालामदों नोंथां?
औ आङो जना दोङो रं।
औ
नोंथाङालाय मा खालामदो?
दं आंबो जिरायना।
औ। होमबा नोंथाङा मानि थाखाय कल हरदोंमोन आंखौ?
औ नोंथाङा आं आबादनि बागैनो एसे सावरायनो होनना हरदोंमोन नोंथाङा आंजों रायज्लायनो सम दंना?
औ दङ दे।
बिदिब्ला नोंथांनियावनो सोंग्रोनोसै नामा आङो?
औ औ।
दे बिदिब्ला नोंथाङानो एसे सावरायग्रोदो
औ आबाद होनब्लाथ जोङो जोंनि बे गामि ओनसोलनि मानसिनिनो बियो माने जिउनि माबा आरो आबाद नंआबा अब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा
औ
आबादनि थाखायसो जों बायदिसिना जानाय मुवा जेरैबायदि माइरं मैगं थाइगं जों गाैखौबो मोननाय जायो
औ
आबादानो जोंनि मोनसे जिउनि माबा आ मानो बेखौ जिउनि मोनसे बाहागो होननानै आं सानना लानाय जायो आरो
औ औ
जेरैबायदिथ' दा दैज्लां बोथोर
औ
दैज्लां बोथोरावथ' जोङो माइनि आबाद मावनाय जायो
औ
बेनो जोंनि गाहाय दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाया
औ
औ बेबायदिनो आरो माखासे मैगं थाइगंबो जोङो आबाद मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव
औ औ
जेरै बायदि मैथा मैथा बांगाल मैथा सिख्ला जोगोनार खुमब्रा खांख्रिंखला बायदिखौ जों दा दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो आरो
औ औ
बिब्दिनो माइनि सोमोन्दै आं एसे बुंनोसै
औ दे बुंजायो
औ माइ माइ होनब्लाथ' जोङो माइनिफ्राय माइरंखौ मोननाय जायो नङा होनब्ला
औ औ नंगौ
औ माइखौथ' जोङो माइरं दिहुननाय जायो आरो।
औ
बेबायदिनो जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो हासार फोना लाग्रोनांगौ जायो आरो।
औ
बे हासारखौ जोङो जावनानै हासारखौ माने
मायद्लि
औ माइज्लिखौ जा-जावना नै जावना लाग्रोनाय जायो आरो गिबियावनो
औ
जावना लानानै ओमफाय बेखौ जोङो जावनानै मोजाङै जावनानै बेखौ जोङो साननैबा सानसे बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो।
औ
बिब्दिनो दैनिफ्राय बोखांनानै आरो जों बेखौ ओ हायाव बा पल'टिन बनानै जों बेखौ दोननाय जायो आरो
औ
बिब्दिनो फेनस्राना दोननानै आरो बेनि सायाव जों थास' बिलाइफोरखौ खोबना दोननाय जायो आरो।
औ औ
ओ जेब्ला बेयो गाजा बेरगोन
औ
अब्ला जोङो बेखौ जा दुब्लि बा फोथाराव फोनाय जागोन
उम
बेहाय जोङो गिबियावनो हालेवना लाग्रोनांगोन
औ औ
दानि जुगावथ' आरो आथिखाल मुगायाव हालेवखो जों बांसिन हालेवनायखौ जों बांसिन टेक्टरजोंनो हेवनाय नुनो मोनो आरो
औ
गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौ हालुवाफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन।
औ
ओ बे दिनो दा टेक्टरजों हालेवना लाग्रोनानै हाया मोजाङै मोनब्ला जोङो बेयाव बे दिखांनानै दोननाय माइखौ बेखौ फोनानै लानाय जायो आरो। औ बिब्दिनो फोनानै जेब्ला जिबा बा नैजि दिननि उनाव बियो बिफां महराव लायो आरो।
औ औ
औ बेहाय जोङो एम्फौ एनला आरो बिफांफोरा गेदेर गेदेर जानायनि थाखाय जों बेयाव भिटामिन एबा हासार बिब्दि होनाय नुनो मोनो आरो।
औ
ओ बिब्दिनो फास माबाया ओम खोथियाया फुनो जाब्ला
औ
ओ जों बेखौ फुनानै माइखौ गायनाय जायो आरो।
अ
बिब्दिनो जोङो गोबां रोखोमनि माइ गायनो हायो। जेरैबायदि रनजित रनजित माइसालि आं माने दा बावगारना दंथ'यो आरो माइफोरखौ
औ
ओ बिब्दिनो जों माइ गायनाय जायो आरोना
औ
औ आरो जोङो मेसें मेसें बोथोरनि आबाद होनब्लाथ' जोङो बेसर
औ
औ बेसरखौ फोनाय जायो बेसर ओ सबाय गोबां जोङो आबाद मावनाय जायो आरो मुला गाजर मटर बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो फोनाय जायो आरो आबाद मावनाय जायो मेसेङाव बिब्दिनोथ' जोङो बेसरनिफ्राय थाव मोननाय जायो होनब्ला।
औ।
औ थाव मोननाय जायो बेसोरनिफ्राय आरो गोबां मैगं थाइगं गायनाय जायो।
औ
औ ओमफाय आरो जोङो मो-मोनसे माइबो गायनाय जायो आरो मेसें बोथोराव।
औ।
ओ बे माइखौ जोंनि ओनसोलाव बरा माइ होन्नानै बुंनाय जायो आरो।
औ औ।
ओ बेखौ जोङो मागो मागो दानफोराव गायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
उम।
औ बेखिनियानसैमोन नोंथां आंनिया। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
ओव हागोन मानो हाया जानो।
औ दे।
नोंथाङाथ' दानिनो बुंलांखा खाबाय नङा होम्बा। जेरै आबाद दैज्लांनि बे आबाद। मावनायनि खोथाखौ।
औ औ।
जोङो गिबियावनो जोङो माइल्दिखौ जों मोजाङै जावना लाग्रोबाय। मोजाङै जावनानै जो जों ब स्थायाव सोबाय सोना जों बेबायदिनो दैहरावबो जों सोमजायो। सोरबाबा फिसा फेनला दैसा फोरावबो सोमजायो स्थ'के जों माने इयाव हरसे सोमना लानो हायो आरो। हरसे बा हरनै सोमो। ओमफ्राय जों बेखौ सो सोम-सोमनाय बे बस्थाखौ जों माने बोरियाव दिखांसै आरो बेखौ दिखांनानै जोङो बस्थायावनो सोरबाया सानसे दोनो। सोरहाबा माने आधा बेला दोनो आरो। अब्लानिया जोङो बेनि सिङाव। जों पेकेटबो बनो हायो बा थालि बिलाइखौबो जों बना दोन्नो हाय हायो बिनि सायाव जोंनि माइद्लि। खो गाजा बेरथों होननानै आरोना। गाजा बेरथों होननानै जों माने एसे फेनस्राना दोनो आरो।
औ-औ
खोथियाखौ फोनो थाखायनो जोंथ' फोथारखौ हेवखाथारनांगोन दानि नोंथाङाबो दानि बावैसो बुंलांखादों दानि जुग जुगावथ' मोसौजों हालेवनायखौ जों बांसिनानो नुनो मोना जों गासिबो दानि जुग जुगावथ' माने ट्रेक्टरजोंनो हेवजोबनाय जाहैयो जों बेखौ खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो एवना लायो एवना लानानै जेबोब्ला बेहाय हाया मोनगोन एबा बुर- बुर जागोन जेरामफोर बानायनानै जोङो बे खोथियाखौ जों फोनाय जायो आरो
औ
बेनि गेजेराव जों जेनेबा बे खोथियाखौ जों माने थाब जौनायनि थाखाय बा गायनो हानायनि थाखाय जों हासारबो सारनाय जायो जोंहा गायनाय फोथारखौ जोङो फासुगे जों आलिबो दानना लाग्रोनो हायो जेरै हाग्रा एसे एनै जाना बा मेसें गालि बेफोरखौ जों थैनो थाखाय जोङो माने एवना लाग्रोबाय आरो जोङो बेबादिनो स सप्तायाव जों माने खनसे ऐवगारनानै सप्तासेनि उनाव आरो खनसे बेबायदि जों माने खनथाम हवनाय जायो आरो गायनो थाखाय बे हाखौ
औ
जेब्ला बे हाया गायनो जागोन जों गामिनि गामिनि मानसिखौ जों जेनेबा लिंनानै खोथियाखौ फुहोनाय जायो हाजिरा साजिरा बेबायदि दि लाना जों फुहोननाय जायो जों गायनायाव बो बेबादिनो लानानै जेनेबा गायनायबो जायो। द' द' माहानि उनाव जेब्ला माइया हानो जागोन जों अब्ला गासै गामिनि रायजोफोरानो बा खामला बेबायदि हानाय जायो आरो। बेबायदिनो हानानै जोङो नोंथाङाबो दानि बावैसो बुंखालांखादों माइनिफ्राय जों माइरं मोननो हायो होननानै।
औ औ
जों माइखौ हानानै जों नानानै बेबादिनो जोङो खायफाया बाख्रियावबो सोना दोनो। खायफाया बस्थायावबो सोना दोनो बेबादिनो आरो ओ आबाद माने दा जोङो मे मेसें बोथोरावबो जों बुहुद रोखोमनि जों आबाद मावनो हायो मैगं थाइगंनि जेरै लाइ लाफा आलु मुसुर दालि मटर बेफोरबायदिखो जों मावनो हायो जेनेबा बेसरबो फैयो जों बेसरनिफ्राय नोंथाङा दानि बावैल'सो बुंखाना थांदों जों बेसंनि बेसरनिफ्राय जों थाव मोनो होननानै।
औ
ओइ बेबादिनो जेरै जों गायनो थाखाय जों फोथारखो जेरै हेवो बेसरनि टाइमावबो जों फोथार खो बेबादिनो हेवना लाग्रोनाय जायो ए एसे एसे हाया गिसि थानायखौ जोङो खनसे हेवखांनानै जों राननो होनाय जायो। जेब्ला बेयो रानना नै हेव आरो खनसेबाव हेवगोन जों जेब्ला बेसरखौ फोनो थाखाय अब्ला जों बेसरखौ हासारबो सारनोसै हासार सारखांनानै बेसरखौबो जों सारनोसै बेसर माने सारखांजोबनानै जों खनसे खनसे हेवबावनाय जायो
उम
बिदिनो नैजि बा नैजिबा दिननि उनाव जों माने बेसरखौ माने बिफांखौ जोङो फिसा फिसा माने ओंखारनाय नुयो आरो
औ
नोंथां जोंना समा जाथ'बायमोन नामा?
औ दे नोंथां होनबा
गोजोन्नाय थाबाय नोंथां।
औ दे।